हेल'
औ नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां-
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथांखौ फन खालामनाय जाहोना आङो नोंथांजों न'खराव मा माहाय जिब जुनारफोर फिसिनाय जायो। दा बर' आइजोफोरा मा मा फिसिनाय जायो आरो बेबादिनो न'खरखौ माबायदिहाय खुङो बेनि बागै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नोंथांङा बर' आइजोफोरखौहाय बेबादिनो मा मा फिसिनानैहाय बा माबायदिहाय न'खर खुङो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ। जोंनि न'खरावथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मोसौ बोरमा आरो दाउ अमा हांगसो बेफोरखौ लानाय जायो आरो।
औ।
औ जोंहा बिदिनो मोसौवखौ लानानै बो बहुद जोंङो आरजिनो हायो। जोंङो जेरैहाय मोसौवजों जोंङो गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जोंङो फानोब्लाथाय बुहुद फैसा मोनो जेरै जोंहा सोरनाबा सोरनाबा मोजां मोसौव फोरा बहुद गाइखेर ओंखारनाय जायो।
औ।
बांसिनानो। बे गाइखेरखौ जोङो फाननानै फैसा आरजिनो हायो। आरो। जोंहा न'खराव मोसौ थायोब्लाथाय जोंहा बेजोंनो हालेवनो। बाहायो।
ओ।
आरो मोसौजों जोंङो मोसौनि खियाबो हासार जायो। मोसौव आ बुहुद खामानियावनो हेफाजाब होयो आरो
नंगौ।
औ आरो मोसौवनो थानो थाखाय मोजां गलि बानायनानै होनो नांगौव। आरो जानाय आदारफोरखौ मोजांङै होनो नांगौव जेरै मोजां गांसो थानाय मोजां मोजां जायगा बेफोरावहाय होनाय नांगौ आरो।
ओम।
औ आरो जोंहा बोरमा-बोरमाफोरखौबो। जोंहा फिसिनानै गोबां फैसा मोनो। जेरै बोरमाया ओ एसे थाब-थाबनो फिसा जायो आरो ओ बोरमाया। थ' बिदिनो मानै गाहामानो जानाय जायो। मोसौफोराथ' मासे - मासेल'सो जायो। आरो बोरमाफोरा मानै, माथाम बिदि गाहाम जायो। जोंहा बेखौ फिसिनानै। जोंहा फाननानै बहुद फैसा मोनो। बोरमानि थाखायबो थानो थाखाय मोजां जायगा खालामनानै होनो नांगौ।
औ।
औ आरो जोंहा, अमा। अमाबो फिसिनानै बहुद फैसा आरजिनो हायो जोंहा बांसिनानो। अमाखौ लानाय जायो आरो बर'फोरा।
अमानो। जानो थाखाय गुन्दै बायनांगौ जायो। जोंहा गुन्दैयाव जे फैसा हाबनाय जायो आरो गुन्दैखौ बायनांगौसो नालाय।
औ अमा फाराम बांसिन खौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ-औ।
औ अमानि थाखायबो मोजां गुन्दै बायनानै होनो नांगौ जायो।
औ नंगौ। बेबादिनो। बर' आइजोफोरा माबायदिहाय। ओ जिब- जुनार फिसिनानैहाय न'खर खुङो होननानै बुंनो थाङोब्ला। जोंनि ओनसोलावथ' जों गाहायै। न'खर गंसेयावहाय जोङो दाउ, अमा, बोरमा। मोसौ, हांसो बेफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
अ नांगौ नोंथां।
औ बेबादिनोहाय जोङो। ओ बेफोरखौहाय, फाननानैहाय जेरै- नोंथाङा बुंलांबाय मोसौ। जों मोसौनिफ्राय बे गाइखेरखौ मोनो नङा होमबा? मोसौ गायनिफा।
औ नंगौ।
बे औ बे गाइखेरखौबो फाननानैहाय जोङो। ओ रां मोन-मोनो आरो।
औ नंगौ।
आरो बा बे दाउफोरखौबो दाउफोरखौबो जोङो फाननानैहाय जेरैहाय रां मोनो। बा नों जानो थाखायबो न'आव जाजायो। बा फाननोबो मोनो आरो अमा बे अमाखौहाय जोङो फिसाबो खालायनानै जोङो बे फिसाखौबो फाननो हायो। नङा ओमबा नोंथां औ आरो बे बोरमा हांसो बेफोरखौबो जोङो फाननानैहाय रां आरजिनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो खायसे खायसे आरो एसे खम जाबाय गोदोनि दिनाव बांसिनमोन। एम्फौ लाथा फिनाय नङा होनोमबा?
औ नंगौ।
औ बे एम्फौ लाथाखौहाय माबायदिहाय फिसियो होनोब्लाथाय। जोङो ओ इन्दि बिलाइ जों फिसिनाय जायो। आरो इन्दि बिलाइ बा, ओ थारुन बिलाइ बा ओ। खारं बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ होनोनानै जों फिसिनाय जायो। औ बे एम्फौ लाथ। थाखौबो जोङो फाननानैहाय रां आरजिनो हायो। बा जोङो बेनिफ्राय ओंखारनाय फिथोब ओ फिथोबखौबो जों फाननो हायो। बा जोङो खुन्दुं लुनानैहाय जोंङो बे खुन्दुंखौबो फाननो हायो। बा जोङो बे खुन्दुंखौहाय जि दानानैहाय आरोबाव बेसेन गोसा फिसा सिनाव फाननो हायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो औ बर' आइजोफोरखौहाय जोङो बेबादिनो जिब जुनार फिसिनानैबा ओ गुबुन खामानि मावनानैहाय जोङो रां आरजिनानै न'खर खुंनायखौ नुयो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो औ बर' आइजोफोरखौ जोङो इसान दानाय नुयो नङा ओमबा नोंथां? बेबादिनो जोङो औ बर' आइजोफोरा इसान आरि दानानैबो बेबायदिनो दख'ना गामसा हास्ला बेफोरबायदि दानानैबो बा बाजारफोराव फानहैनानैबो जोङो रां आरजिनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो बर' आइजोफोरखौहाय न'खर खुंनायखौ नुबोगासिनो दङ आरो
ओ
आरो बेजों लोगोसेनो बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादिनो ओ जुमाय सावोमोन नालाय। दानियाथ' दानिया बेफोरखौबो एसे खम नुनो हमसै आरो जोंनि ओनसोलावहाय औ औ बेफोरबादिनो बेफोरखौबो सावनानैहाय गोदोनि दिनावथ' बेबादिनो लोंलायसो मोनलालाय बेफोरखौ मानि बेफोरबादि फानामोन।
औ
आरो बेनि औ बेनि ओंखारनाय बे अफ्रिखौ अमानो होयो आरोना बेफोरबादिबो औ बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो अमा आरिफोरखौ फिसियोमोन आरो
औ
बेफोर औ आरो जोङो जे दैज्लां बोथोरावहाय आबाद मावो नालाय बे आबादनिफ्राय मोननाय जिगाब आरिफोरखौहाय जोङो मोसौनोहाय होनाय जायो आरो बेबायदिनो जों माइहुं लुनानै दोनो आरो बेफोरखौ औ मोसौनि आदार महरैहाय जा जायो
औ
बेफोरबादिनो जोङो बर' आइजोफोरखौ जिब जुनार फिसिनानैहाय न'खर खुंनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो औ जोंनि ओनसोलफोरावहा जोङो बेफोरबादिनो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन जिब जोङो फिसिनायखौ खायसे खायसेखौ नुनो मोनदों आरो जेरैहाय जोङो गरायबो फिनाय नुदों आरो बेफोरबादिनो दाउराइ। बा मैसो बेफोरखौ फिनानै दं आरो नोंथां जेरै गराइ फिसिनानैहाय औ गराइखौ फिसिनानैहाय बेफोरबायाददिनो सारकास आरि बेफोरावहाय लांनानैहाय बे रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। आरो बे मैसो औ बे मैसो मैसोखौहाय फिसिनानैहाय जेरैहाय हालेवनाय बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ मायबा मोनसे बेफोरबादिनो गिलिर जिनिस लांनो थाखाय बे गारि बोहोयो बे गारि बोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नों थां बेबा बिदिनो बेबादिनो जोङो जिब जुनारखौ फिसियोब्लाथाय फारफ्रोम बिथिङावबो जोङो औ। रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोंनो बिसोरो रां होयो। बेफोरबादिनो जोङो न'खरखौ खुंनो हायो बेफोर रांफोरजोंनो।
औ।
औ। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आरोबाव गुबुन गुबुन जोङो दावसिन दाउलाफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि फिसिनाय जायो आरो जेरैहाय ओ जोङो कयलार दाउ
औ।
बेफोरबायदिनो सुबुन दाउ बेफोर आरिफोरखौबो जोङो फिसिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो जोङो ओ कयलार दाउफोरखौ बहाय फिसिनानैहाय बेथ' गनो रोङा नालाय ओ जोङो बेफोरखौहाय फिसिनानैहाय दाउदैफोरखौ फाननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। नाथाय जोंनि बे न'आव फिसिजानाय दाउआ बांसिन ओ रां मोनसिनो आरो ना नोंथां बेसेन गोसासिन जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेफोरबादिनो दाउफोरखौहाय खासि खालामनानै दोननानैबोहाय बेफोरबादि खालामोब्लाथाय ओ बेबायदिनो बोसोरसे बा बोसोरनै बेफोरबादि दोननांगौ जायो। होमब्लाथाय जोङो औ बां सिन रां मोनो बेफोरबादि खालायनानै जोङो फानोब्लाबो।
औ।
बेफोरबादिनो जोंङो गुबुन-गुबुन ओ दाउफोरखौबोहाय बेफोरबादि खालामनानै फाननो हायो आरो। नोंथां। औ बेफोरबायादिनो बर' आइजोफोरा न'खर खुंबोगासिनो दङ।
औ।
बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै ओम बर' आइजोफोराहाय माबायदिहाय जिब जुनार फिसिनानैहाय न'खर खुङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायलायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ गोजोनबाय नोंथां।
औ।